औ
अ मा खालामगासिनो दं नोंथाङालाय?
दङ बिदिनो जिरायलाबायनानै दङ नोंथां।
अ नोंथाङा ओमफफ्राय खबरफ्राथ' मोजांना नोंथां?
खबराथ' माथो होननो नोंथां मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो
अ नोंथाङा ओमफ्राय सानसुनि जामुंफोरा जानाय जाबाय नामा?
जाखांबाय नोंथां
अ मा माथो ओंख्रि मोनजानाय जाखो नोंथां?
अ ओंख्रिया सेसाजों आलु एवनायसो नोंथां।
हाब माथो नोंथां बारजेलायनायसो ओंख्रिया माथो अ ओमफ्राय फुंफ्रावलाय माथो जानायमोन नोंथां?
फुङावथ' माबासो एम्फौ लाथाजों मैथासोमोन नोंथां।
ह माथो गोथावआनो गोथावथार माथो नोंथां ओंख्रि या।
आं मा होन जानलाङो ओंख्रिजों बिराद जानो बायो नोंथाङा मिथि फखागौ माथो बेदर नङाबा आसोला ओंखाम जाया होननानै।
अ नोंथाङा ओमफ्राय मोनानि ओंख्रिनि आयडियाखौ एसे होन हागोन नामा मा मा जागोन?
मोनायाव मोनायावथ' दंखायो जोंहा बेदर गोरान फोराननायानो दंखायो। औ दाख्लैसो बै खाथिनि बाजारनिफ्राय लाबोनाय अमा सेरनै दं। फोराननाय गोरान जानो होननानै खन दोन्दो आरो दा मोनायाव माने अमा गोरानजों नारजि जागोन आरो नोंथां।
औ औ खोनानो मोनदों माथो नोंथां नोंथांमोननि दैमा खाथिनि नाथिमि आरो दलफिन गिदिर गिदिर दं फैथारो होननानै
दंफैयोनो नोंथां बे खाथिनि दैमा बे गिदिर दंथारोना बावनो हाबनानै दंबायदि मोनदां आंबोमोन मोजां नुवाखै खोनानो संदों
थाङाखै नामा नोंथां
सारनो मानाय बुस्थुआ बेखौ सारनो हानाय जेयानो गैया जे फोर थाबालाय आं सारगौमोन गिदिर रोखोमनि
दैखौबोल' सारनो हाया जाहैबाय नोंथां जोंनि गामिफोरनि दंग' बादि
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ औ ओमफ्राय नोंथाङालाय मा ओंख्रिथो जागौमोन
अ नोंथां जोंनाथ' ओंख्रिया माबासोमोन नोंथां मा होनो मैसो गन्थं सथामसो लाबोदोंमोन आं नोंथां ओमफ्राय बेखौनो औ दालि ओंख्रि संबाय बेजोंनो होबाय नोंथां
अ बरिया होनबाथ' गोथाव जायो नोंथां औ औ
साखुम साखामनो मोजांथारबाथो अख्रुबनो
औ औ औ नंगौ नोंथां नांगौ मस्लाफ्राल' एसे मोजां होनांगौ
औ नोंथां एसे बायनानै लाबोखादों एसे खाथिनि बाजारनिफ्रायनो मस्ला एसे भेराइटि बो गोदान गाससि
औ औ बे मस्ला बे बेदराव होग्राया गोजा खाालारनिया बेखौ होनांगौ नोंथां बिराद बरिया जायो
औ नोंथां बेखौबो लाबोदां औ द'खानाव बिलायस्रो लायनानै लाबो दां बे माजों थावगोन होनलायलायनानै औ।
दा नोंथां फे पेटआव बा रांल' लायो।
औ औ नोंथां औ दामालाय खमथार आं इयुननि थाखायबो लाबोदों नों नोंथां आं माबाखौनो लाबोबाय फुरा खारथनखौ थिखांनानै लाबोबाय आं नोंथां
बा बुरिया माथो नोंथां औ
सानफ्राम बेदर जोबबाय थानाय जायो नालाय नोंथां
औ जानांगौलै नोंथां औ जानानैसो मानसि जायाबा जेबो जायहा देहा गैया नुवाखै बे बेदर जायै मानसि फोरखौहाय होरलां होदथां ना गोरानथां माथां नाख्लायलाबायबानो गोलैला बायो औ। औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
औ
दर जाग्रा मानसिफ्रा जाबाय थागर एकदम जेराव आरो बेदर जाग्रा माने जेरावबो एक्सपार्ट
औ औ नोंथां औ मेलेमा जेरावखि नङा बेयावनो थाजोबगोन आरोना नोंथां।
बेदर जायै माने जेरावबो उदायै नोंथां मानो होमब्ला बिसिना देहाया फिसा। खस्थ' खामानि मावनो हाया उदाया आरो बिस सोर जेरावबो माने बिसोरो ओंखाम ओंख्रि जमनानै जा जानाय बेखौल' मिनथिगौ। आरो संनाय खावनाय समावहाय न' सिङाव हाबनानै माने दावराव खालामनाय बेखौल' मिनथिगौ। नङाबा जानोनो हाया जोंना दावराव खालाम खालामला गैया बेदरखौनो जाखायो नालाय गोथावखा बेदरा। मोनजाबादि सिरि जाबाय आरो नोंथां औ नोंथां।
बेदराथ' सामफ्रोमबो जानाय बाबाबो बायाबो सानफ्रोमबो बेदरानो जानांगौ। जोंना मावबाबो दाङाबाबो ना ओ नोंथां। मावबाथ' जोङो बांसिनानो जायो बेदरा।
ओइ माथो होन्नो नोंथां आरो एसे लोंलुग्राबो थाफानांगौ नोंथां।
औ औ एसे नोंथां गारखो दावनो मोनाबाथ' गोसोआ सोरांखाया।
जाया नोंथां।
औ
औ बेदरजों माबाफ्रा मा होनो नोंथां बै मकेम्ब'फ्रा बिराद गोथाव जायो बेदरजोंहाय।
औ औ औ नोंथां। आं ओरैनो जा गोजां बोथोरावथ' आं बांसिन माबाखौ लोङो नोंथां अलमावखौ साबसिन गोजां बोथ थोराव नोंथां दै गुदुंजों ज्रोमनो नोंथां।
अ नंगौ नामा होबा औ औ औ। ओमफाय नोंथाङा ओरैनो लोंनायफोरखौ मा माखौ लोङो?
अ नोंथां आङो उइसकि एसे थुसियो आरो ना नोंथां ओमफाय बिदिनो बै आंगुर गोसोमनि मोनोना नोंथां
बआ
औ एसे दाम होनजायो आरो दा नोंथां।
औ औ औ।
माने नों हममेद होनजायो नालाय नोंथां बेखौ बिराद गोदोनि परमपरा हिसाबै बानायबोनाय जायो आरोना नोंथां बिराद माबा आरोना नोंथां बियो बिखौ मोनलोंबाथ' नों जिउआव जाफुंसार जाबायानो होनजाबाय नोंथां। औ नोंथां आं खमथारै मोनलोंदोंबाबो आं खेबथामसोखौ लोंनाय जाबाय नोंथां बस खन्थामसोखौ फोजोबबाय आं नोंथां दामाबो हाया नालाय नोंथां जोंहा खेथि बाथि मावनानै जाग्रा नोंथां माबासो नोंथां। बेखौ बायनांगौबाथाय बिगासेनि दामा थांखायो नोंथां। बे लोगोसेयाव जा खेथि ओंखारो औ नोंथां।
औ औ
खालामजोबबानो होनजायो नोंथां औ।
आंथ' नोंथां रामखौसो बांसिन गोथाव मोनो।
अ नोंथां औ औ। रामाबो नोंथां दामावनो मोजाङै फैयो आरोना नोंथां।
औ औ नों
औ दाम खमावनो जों एसे मोजां टेस्टखौ मोनलांनायखौ जों मोनो आरो ना नोंथां आंबो बेजों सोलियो नोंथां गैथाराबा।
औ नाफोर थुग्लिनाय लादो एसे सामब्राम गुफुर मोजां। होनानै बानलु एसे जोगोमनो बरिया फथाफ्राव जिरायदो लोंदो आरो रामजोंहाय बरिया
औ औ ओमफ्राय दा नोंथाङा फ्रि जाबाय बायगोन नामा नोंथां?
फ्रियाथ' आं फ्रियानो नोंथां।
अ नोंथां होमबा आं नोंथांनाव मोनसे टपिक सोंनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन होन हागोन हागोन हागोन नोंथां।
अ नोंथाङा होमबा आंनो दाउफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा माने गोदोनि दिनाव दाउफ्रा माबायदिमोन दा जुगाव माबायदि दाउफोरखौ नुनो मोनो आं। ओमफ्राय बिसोरनि रोखोमफोरा माबायदिमोन दानि जुगाव माबायदि रोखोमफोर नुनो मोनो बेफोरनि सोमोन्दै आरोना नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां औ हागोन हागोन नोंथां हागोन हागोन नोंथां। जोंहाथ' दाउफोर रोङोब्लाथ' जोंहा दाउफ्रा माने गोगो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। औ आरो गोदोहाय जि दाउ दंमोन दायो माने दाउफोरनि रोखोमफ सोलायजोबनो हमबाय आरो गोदोनि गोसोम दाउफोरा दा गुफुर जानो हमबाय। ओमफ्राय दानि गुफुरफ्राबो उनावहाय गोसो समोमफोर जाहैगोन नामा नोंथां? औ। औ आरो मिथिखायो नोंथां जोंहा मा होनो दाउलुरनि बेलायावनो बुंसै आं दाउलुरना माने फिथ'आ जेब्लायबो गोजा जायो।
औ नोंथां नुनो मोनदों आंबो
बुस्थुआ बिराद काहिनि दंनो बिनाबो बिनिखायनो माने बिनि फिथुआ गोजानो औ। आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि दं जेरै दाउफोर बुङोब्ला जोंहा दुलाबाथाखौ होनो हायो। दाउरराय दाउब' दाउखा फेसा सिला बेबायदिनो सखा दाउ थेफा आरो मा दाउ थाम्फै ना मा होनो? बेबो दंबावनो औ बेफोरनि माने महरफोराहाय बिराद माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो। आरो जोंहा दाउखा दं दाउखा होनो थाङोब्लाथ' जोंहा दाउखाया गोदो गुफुरसो मोनो दासो माने औ गोसोम जादों माने बियो गोदो गुफुर मोनो दाउा गुफुर ना बियो ओमफ्राय मा होनो ओंखाम देपसि सिङाव हाबनानै मा होनो सारायनि हांगारा नांदोंना मादों मोननो दाङाव बेनिखायनो आथिखाल मुगायाव माने दाउखायाहाय गोसोम जानो हमबाय आरो गोदोनि दिनाव जाहैबाय दाउखाया गुफुरनो। गासिबो दाउखायानो फ्राय दायो गोसोम जानो हमजोब्बायना नोंथां गोदो समावथ' गुफुरसोमोन आं दायो गुफुरखौनो नुनो मोनला नोंथां दावखाखौ।
नोंथां औ औ औ गोसोोबानो जाफ्रामजोबबाय नोंथां जेसिमबो गुफुरखौ नुनो मोननाय जाला। ओमाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा दाउबखौल गुुफुर नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौंगौ आरो हाथथायबो दंमोननो गोदोनि दाउफ्रा।
अ नोंथां
ओंखायनो बिसोरो मा बेदरल' जायोमोननो गांसोखौथ' जाखाया एम्फौ एनला बेफोर फोर माने जायफोर जिउ गोनां बुस्थु बेखौल' जायोमोन जाहैदों। दायो दाबो नुनो मोनाखै आं नोंथां गांसो जाग्रा दाउ ओरैनो बिदिनो बिबारफोरनि बिदै सोबग्राफ्रालाय दङ माफा मानै औ बांसिन होनबा बेदर जाग्राखौ नुयो नोंथां।
औ औ
औ औ खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनासिनो।
बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे बुंदो दे दाउफोरनि सोमोन्दै माबाफोर।
औ नोंथांा बुंनो थाङोब्लाथ' माखासे दाउफोरा नोंथाङा बुंदों जोंनि माखासे दाउफोरखौबो जोंनियावनो नुनो मोनो नोंथां माखासे जोंनिथििंजायै बुंनो थाङोब्ला बिरनो हायो माखासे दाउफोरखौबो नुनो मोनो माखासे दाउफोरखौ जोंहा न'आव फिसिनायखौ नुनो मोनो आरोा नोंथां बाथौआरिफोरखौ जों बिरलाथििंला बायनायखौ जों जोंसे बांसिन नुनो मोन आरो नां बाथ' होनोब दा जोबोद अथासाार ना नोंथां जखथििया जुखामाबादा थोबसे बुंनो हाया नोंथां बाथ'नि थाखायनो नोंथां। जबोद नस्थ'बो खालामना होयो जोंनिथि बाथ'आ। आरो माखासे दाउफोर थाहैबाय दाउलुर दाउलारफोर दाउलरफ्राथ' नोंथां बै बानलु बोरदोर ना मा होनो नोंथां?
औ औ
बिनि जाथिखौनो दोना आरोना नोंथां जै नुसनफ्लांबाय बिसोरो मोनबानो स्लिम मोनबानो स्लिम सफारि गोमोनबो थानो हाया नोंथां। नोंथाङ जाफेरनायखौ नुदों ना नुवाखै फालाय
औ नुबाय नोंथां नुबाय।
औ नुबाय गोबां खस्थ' खालामनङो आरोोना नोंथां बैग्रिफोरखौबो सेस बैग्रि बिलाथिफोरबा फेस दावउलुरा जालुनो लांजोबो होनजायो नोंथां। औ खिबु गोजानो।
औ औ
औ आरो माखासे दाउफोर दंबावो जोंहा न'आव फिसियो जेरै बे लकेल दाउफोरा्राथ' जोंहा जायोबो फिसियोबो नोंथां फिसिनानै जानांगौ होननायखौ जथ' जों जाखायो। औ आरो ब्रलार आर ज फार्माव फनायखौ नुनो दाउ दफ्रा बिदिनोसै नाथाय गोदोनि दाउफ्राथ' जोंहा फ्राय बेदर जाग्रा गोजाम मोन। दानि दाउफ्रा जोंहा मिरामिस जाजोब्बाय आरो ना नोंथां मिरामिस मानिे एफा एनै दै लोंनाय।
औ।
एम्फौफोरखौथ' फ्राय जोंनि दाउफोरनि मादाव जों बांद्रायखौ नुनो मोनला मा होनो बै दंफाङाव खेबख'ग्रा जों दाउ। खौ जों नुनो मोन आरोना नोंथां एम्फौ एनला जानायखौ नाथाय गोदोनि दा खौ एम्फौ एनला जानायखौ जों नुबासोमोन दडाइरेक्ट जिब जुनारनि बेदर जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। नाथाय दानि जुगनिया ओरैनो फिथाइ सामनायनि बिदि सोबलाबायग्रा फिथाइ सामथथाय अखाग्रा बेखौल' नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ।
औ बुंनो थांला गोदोनि बै गोदोनि सिलाफ्राथ' दानि सिला बादि नङामोन आरोना। गोदोनि सिथ्लाफ्रा गोोबोद गिदिर गिदिर जायोमोन आरो बोराय जासिमहालागै थोयालासिनो थायोमोन नाथाय दानि सिलाफोरखौथ' जों नुनो मोनला।
औ औ।
सि्लाफोरखौ जों जोोबोर खमै नुनो मोनो आरो ना नोंथां नाथाय गोदोनि जनाव जों मोखांफ्रावबो जोबोाथ बिरलाबायनानै दावदैफोर खावखांलाबायना लानो। जों नुनो मोनो आरोना नोंथां न दानि सिलाफोरखौ जों दाावदैफोरखौ। खावला लानायखौ जों नुनो मोनला आरो ना नोंथां।
औ।
गोदोनि सिलाफ्रा जोंहा जिबौफ्रा ओरैनो खुला खुलिबो मानबायलाबायनोबो हायामोन होननायखौ जों खोनानो मोनदों। जेराव जिबौ नुयो बिसोर बेयाव डाइरेक्ट साब फन खानानै जाजोबो होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां औ नोंथांखौ औ दोनथ' जासिगोन दे औ।